हेलौ
औ नोंथां
औ
मा खालामदों नोंथां
एरैनो दङ नोंथां
औ दं ओरैनो दा आंबो नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथाङा
औ नोंथां नोंथांनि सिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि सिहरनाय थाबाय
औ मा नोंथां नोंथांनाव एस एसे सम मोनगोन नामा आं नोंथां?
औ औ मोनदों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो ओननानै हर नाय जादों मोन
औ औ
औ आथिखालाव आ आथिखालाव आरो गोदो। जोंनि सोलोंथाइया बर' हारिनि सोलोंथाइ थाइया माबोरैमोन बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नों
औ
सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला ब्लाथ' बेयो बयनिबो थाखाय मोनसे जे गोनां थि सोलोंथाइ गैयाब्ला सुबुङा जिउआव दावगालांनाया जोबोर गोब्राब जायो होननानै नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथां औ बर' हारियाव गोदो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोदो सोलोंथाइया बर' हारियाव एसे बां दावगानाय नङामोन नोंथाङा मिथि गौना औ औ सोलोंथाइखौ गोदोनि मुगायाव सोलोंथाइ खौ सुबुंफोरा एसेबां लायामोन औ औ बर' सुबुंफोरा गोदो आबाद मावनाय जौ सेरेब सावनाय बेफोरबायदियावनो गोदोसोना थायोमोन उम समजों लोगोसे समझों लोगोसे एसे दावगालांनानै दा दा दानि मुगायाव बर' समाजाव बो गोबां सोलायनाय एबा गोबां दावगालांनायखौ जों नुनो मोन दों नङा होमबा नोंथां औ औ दानि मुगायावथ' ओम
औ
साफ्रोमबो सुबुङानो सोलोंथाइखौ गोनांथि होननानै थायो सानो सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै सानो सोलोंथाइखौ लायो दानि मुगायाव उम गोदो जोंनि गामि जोंनि गोबां ओनसोल गामि फोराव सोलोंथाइनि थाखाय ओ स्कुल कलेज बेफोरबायदि सोलोंथाइनि थावनि गैयामोन बे खौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ बेनि थाखायनो सुबुंफोरा गोजान गोजान जायगायाव थांनानैसो सोलोंथाइ ला लाहैनायाव जोबोद गोब्राब जायोमोन बेनि थाखायनो खायफा खायफा सुबुङा सोलोंथाइ लाहैनो हायामोन
औ औ
औ नोंथाङा मोनथिखागौ
औ औ
ओं दानि मुगायावथ' गोबां गामि गामि फरायसालि ओ नोगोर सोहोर ओ कलेज गामि गामि फरायसालि बेफोरो जाबाय नालाय ओम साफ्रोमबो सुबुंङानो साफ्रोमबो गामिनि गथ'फोरानो फरायसालियाव थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों ओम गोदो आरो दानि होननानै बुङोब्लाथ' गोदोनि मुगानिस्राय ओ दानि मुगायाव सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ आखायाव लानानै दावगालांनाय-दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां ओम सोलोंथाइ थाय होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइखौ आङो सुबुं सासे सुबुंनि जिउ खुंनाय एबा सासे सुबुंनि रायजो जालांनायाव जोबोर गोनांथि होननानै थानो
औ औ
साख्रि बे बेफोरबायदि साख्रि जि ओम माइबा माइबि खामानि बे फोरनि थाखायल' नङा सोलोंथाइया नि ओ जिउ खुंनायाव बो‌ जोबोर गोनां थि जोंनि आबाद मावनायानो जा आबाद मावनायानो जा जि खुनु खामानियानो जा बेफोरावबो दानि मुगायाव सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जानानै फैदों औ औ सोलोंथाइ नङाब्ला सासे सुबुङा जोबोर माबा जायो आरो सोलोंथाइखौ नांगौ थारगौ सोलोंथाइ गैयाबा सुबुङा जिउआव दावगालांनायाव एसे उसुबिदा जायो आरो औ नोंथाङाबो सोलोंथाइनि फारसे एसे बुंफोरना होना हागोन नामा हागोन नोंथाङा मा सानो सोलोंथाइनि बागै दानि आरो गोदोनि मुगायाव
औ औ औ नोंथा हागोन
आथिखालावथ' जोंना सोलोंथाइ लानायखौ जोबोर खम नुनो मोनदोंमोन
औ औ
आगोल गोदो गोदाय माने ए सोलोंथाइखौ जोबोर खम नुनो मोनदोंमोन सोलोंथाइ लानाय मानसिफोरखौ नाथाय आथिखालाव जोबोर जौ गानो हमबाय जोंनि बर' हारियाबो गासैबो गामि गामि ओनसोलफोरावनो बर' फरायसालिफोरखौ नुनो मोनसै आथिखालाव
औ नोंथां औ
नो हमबाय जोंनि बर' हारियाबो आथिखालाव फरायनायनि बिथिङाव बो
औ
गोबां फरायनानैनो गोबां मोजां मोजां नम्बर लानानै पास जानायखौ जों नुनो मोनदों
औ नोंथां औ
गोबां मुं खामायदों जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोराबो
औ
आगोलथ' जोंनि बर' हांखोआव लिरनाय गैयामोन
औ औ नोंथां औ
गुबुन हारिनि रावजोंसो फरायनायखौ खोनानो मोनदोंमोन जोङो आगोल नाथाय आथिखालाव जोंनि बिमा रावजोंनो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नु-नुबोबाय एबा जों सोलोंबोबाय।
उम जोंनि ब' र' रावखौ लिरनो मोननानै बा फरायनो मोन
औ औ औ जोंनि बर' रावखौ जों लिर नो एबा फरायनो मोननानै जोबोर मोजां मोनो जोङो बेखौ माब्लाबा बो एंगारनो हाया। बेयो जोंनि मोनसे नेरसोन एबा हारिमु।
औ औ।
बेखौ जों माब्लाबा बो एंगारनो हाया एबा बावगारनो हाया जोबोर मोजां।
औ। नोंथांमोननि गामियाव बो फरायस सालि दङना गैया नोंथां? गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालि बा कलेज बेफोरबायदि दंना गैया नोंथां?
औ औ। जोंनि गामियावबो फरायसालि दं नोंथां। नाथाय बेफोरबायदि कलेजफोराथ' एसे एनै गोजान जाखायो। बिफोर आरो गामि ओनस सोलाव बहा थानो
औ नोंथां नोंथाङा कलेज फोराव थांनायाव जेनेबा गामियाव थ' गुदि फरायसालि थाबाय बेवहाय जोङो फरायनो हाबाय बेनि उनावहाय नोंथाङा माबेयाव फरायहैनायमोन नोंथां?
औ जोंनि खाथिनोनो एसे गोजान जायो बेयावनो फरायदोंमोन आं नोंथां औ।
नोंथाङा फरायसालिसिम थांनायाव बेफोरबायदि मायबाफोर उसुबिदा मोनदों मोनदोंमोन नामा नोंथां
औ मोनाखै नोंथां
औ
औ
सोलोंथाइया आथिखालाव जोंनो जोबोर गोनां जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
जों मायबा मोनसे खामानि एबा गुबुन जायगायाव ओंखारलांनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
माबा मोनसे सिनायनो थाखाय माबा मोनसे रायखांनो थाखाय एबा बेयाव लिरना थानाय लिरना दोननायखौ फरायखांनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोङो सोलोंथाइखौ रोङाब्ला जों जेरावबो ओंखारलांनो हायि बायदि जानानै फैदों आथिखालनि जुगाव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
औ
आरो जोंनि गोबां बर' हारिनि मानसिफोरानो आ आथिखालाव गोबां फोरोंगिरि गिरि जानायखौ जों नुनो मोनदों फाय नङा होमबा नोंथां औ जोबोर दावगानो हमबाय जोंनि बर' हारियाबो सोलोंथाइयाव
ओ‌ औ नोंथांमोननि गामियावबो गोदो गोदायनि गोदोनि गोद गोदो नोंस नोंथांमोननि गामियाव गोदो गुदि फरायसालि दङ ना गैयामोन नोंथां
औ औ गोदो जों उन्दैयाव दंमोन नोंथां आरो बेनि सिगां जोंथ' नुफेराखै नोंथां दंमोन जानो हागौ
औ
सासे सुबुंनो गो सोलोंथाइ लानो थाखाय मा मानि गोनांथि जायो नोंथां
औ
औ
जोंनो गिबियावनो फरायसालिखौ नांग्रोगौ
औ नोंथां
आरो बेनि थाखाय जोंनो थांनो थाखाय एबा फरायसालिया जोंनि गामि ओनसोलाव जायोब्ला मोजांसिन जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बेनि गासैबो राहायानो जाजोबबाय नोंथां
औ
औ बेनिखायनो आथिखालनि गथ'फोराबो फरायसाफोराबो सोलोंथाइयाव दावगालांनायखौ जोबोर नुनो मोनसै नोंथां नङा होमबा नोंथां आगोलथ' गामि गामि ओनसोल फोराव फरायसालिखौ नुनाय जाया जायामोन बेनिखायनो आगोल नि मानसिफोरा सोलोंथाइखौबो लानायाव एसे उसुबिदा जायोमोन बेनिखायनो सोलोंथाइखौबो बारा लानो हायामोन आगोल
औ नगौ नंगौ नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहांबाय नोथां सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथां
औ नोंथांजों रायलायनानैबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ बेफोरबायदिनो उनाव उनावबो नोंथां जों आरो गोबाङै सावरायनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दे बिदिबब्ला ना नोंथां साबायखर औ औ